नोंथा खोनादोंना नोंथाङा हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ' ना?
औ आं फ्रियैनो दङ'
औ होमबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सारांश खोथा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे
औ जोंना टपिकआ होनोब्ला माने ओ बर'फोरनि माने ओ सावथुननि सायाव बर'फोरा माने गोदोयै माबायदि सावथुन बानायोमोन आरो दायो मा बायदि बे सोलायबोदों सावथुन बानायनाया माने औ बेनि सोमोन्दै एसे सावरायगोन आरो ना अ होमबा आङो एसे खोन्थाग्रोसै नोंथांनो
औ दे
जोंहा माने ओ बड' फोर माने सावथुन मुलुगावहाय जोङो जेननानै थायाखै आरो ना गोदोनिफ्रायनो माने साउथ सावथुन मुलुगावहाय जोंहा सावथुन बानायबोबाय थादों बिदिनो मोजां मोजां सावथुन बानायबोदों सावथुन होनोब्ला जोंहा बर'फोरनियाव ओ केमेरा कवालिटि मोजां नङामोन आरोना केमेराया माने मोजां। मोजां नङा ओटसडि नङा माने केमेरायाहाय बिदिनो माने ओ मोजां नङामोन आरोना केमेराया आरो बर'फोरनि न'खरफोरा माने गोदोनि समावहाय माने ओ लाइमोन सेंग्रा सिख- ख्लाफोरखौ माने ओ बिदिनो सावथुन मुलुगाव बाहागो लानायफोरखौ माने ओ बादा होयोमोन आरो ना मोजां मोना औ बिदिनो माने ओ सोरबा सानैसोआ माने ओ सावथुन मुलुगाव बा बाहागो लानायफोरखौ जोङो नुयोमोन आरोना माने दानि जुगनि बायदि गोबां बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो
औ औ
खममोन माने गोदोनि समावहाय उम बेनि अनगायैबो जोंहा माने जायागा- फोरनियावबो माने ओ जायगा बायदि बायदि फिलिम बानायनायनि जायगा। बेफोरबो माने ओ मोजां मोजां गैयामोन आरोना माने जायगा थाइसे- यावनो बानायनाय अबेबा जायगा दबसेयावनो थानानै बानायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नु'नो मोनमोन आरो
औ
ओ जोंहा माने ओ गोदोनि समाव माने ओ एसेबांबो माने एक्टिं खालामनोबो बारा रोंजोबामोन आरो मेथाइ खननायफ्राबो बारा लोंजोबा आरो मोसानायाबो बारा रोंजोबना बेफोरबायदि जोङो नुयोमोन आरो ना माने जोंहा माने गोदोनि समावहाय दानि बायदि माने बिदिनो एक्टिं खालामनायनि गोरों फोरोंगिरि ओ मोसानायनि फोरोंगिरि मेथाइ खननायनि फोरोंगिरि बेफोरबायदि गैयामोन माने गोदोनि समावहाय ओ जोंहा माने बेनि थाखायनो माने गोरोबनाय नुवामोन आरो ना गोदोनि फिल्म बानायनायफोरखौहाय उं आरो जोंहा ओ देलायनायनि बेलायावबो जोङो माने गोदोनि समावहाय दानि बायदि माने ओ मोजां मोजां देलायामोन आरो ना गोदोनि समाव माने सिम्पोल ओ माने देलायोमोन बिदिनो सिम्पोलैनो जोङो ओ फिलिम बायदि बायदि फोरखौ बानायोमोन आरो उम बेनि अनगायैबो जोङो माने दानि ओ बेलायावहाय जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों जेरै होनोब्ला जोङो केमेरानिफ्राय लानानै जोंहा केमेरा कुवालिटि ओ जोंहा दानियावहाय जों गोबोद मोजां मोजां ओ केमेरा कुवालिटिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जिहेथु जोंहा फुल ओसडि नुयो मोजां मोजां। आरो जों गोबां मोजां मोजां कालारिं जाजोब्बाय आरो ना दानि समावहाय गोदो माने कालारिं गैयामोन आरोना कालारिं गैया ओ ब्लेक एन्ड वाइट जोंसो नायोमोन जोङो आरो बिदिनो ओ दानि बायदि मेमरि कार्ट बायदि बायदि गैयामोन माने डिसावसो जोङो डिसजोंसो नायोमोन आरोना ओ सिडियाव सोनानै औ बेनिफ्रायबो दानि बेलायावहाय जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों आरो जेरै होनोब्ला जोङो केमेरा कुवालिटियाव सोलायबाय आरो बिदिनो ओ मोसानाय ओ फाव फेसनफोरनि बेलायाव सोलावैबाय औ औ जोबोद मोजां मोजां नुबाय आरो ना दानि बेलायावहाय जोंहा मोसानाय फावफोरखौहाय
नाथाय नोंथां मो फंसे बाथ्राखौ आं बुंगोरनो- सानो गोदो गोदोनि स- समाव माने कुवालिटि गैयामोनब्लाबो इमान गोरों गैयामोनब्लाबो जोंनि गेजेराव जे सावथुनाव ओंखारजेनदों बा सावथुनखौ माने समजों लोगोसे खारफादों बेबो मोनसे जों जो माने जोंनि थाखाय गोग्गाथाव औ जि समाव नांगौ रोखोमनि एक्टिं गोरों मानसि गैयाब्लाबो बा मोज केमेरा गैयाब्लाबो बेफोर बेफोरबादि माबा आयदाखौ जों जोंनि गेजेराव लाबोदों बेबो मोनसे माबा मोनसे खानि मावनो बा बिनि सायाव जेबो नलेज गैयालासिनो बा बारा रोङालासिनो बिनो मोनसे खामानि मावनो लानायानो जोंनि थाखाय मोनसे इसिबांबा गिदिर एसिभमेन्ट होननानै बुंनो हायो आरो गोदोनि समाव मानि थाखाय इमान डेभलप गैयामोन जोंनि सावथुन मुलुगाव होनबा नाइग्रायाबो खममोन नंगौना नंङा आरो जोंनि गेजेराव इन्टारनेटनि जुगै दा आथिखालाव गोबांङानो गोसारबाय गोदो गामि गंफायाव गसे गंनै टिभिल' थायोमोन बा सोरनिबा सासे आंनि नखराव टिभ गंसेल' थायोमोन। बेफोराव जोंङो माने गोदोनि समावथ' ओरैबाददि गरिबमोन जे मावख्रुबनानै जाग्रा जों बिजनेसफोरबो बारा रोङांमोन आरो बेबायाददि बिनो टेन'जियआबो इमान डेभेलप नंङामोन जायनि जाउनाव जोंनि सावथुन मुलुगावबो माखासे इमपेक् गोलैदों आरोखि बानायब्लाबो नायग्रा गैया नायग्रा गैयाबा इनकाम गैया नंगौना नंङा आथिखालाव आथिखालाव नोंङो माबा मोनसे मुभिखौ नोंङो गिदिर बाजेटजों रिलिस खालामालासिनो नोंङो इउटुबनि थ्रुयैबो नोंङो आथिखालाव आपल'ड खालामनानै होयोबानो बयबो नुजोबो आरो इयउटुबाव नायनाय लोगो लोगो भिउस फैनाय लोगो लोगो नोंनाव बिनि इंकामा हाबो गोदोनि समावथ' बेफोरबायाददि गैयामोन। आरो सावथुना जोंनि थाखाय ओरैबायदि गोनांथार बा जोंनि समाजाव ओरैबायदि इम्पेक्ट खोलैयो माने जोंनि समाजा माबादि थासारियाव दं बा जोंनि समाजाव माबायदि डेभेलपमेन्ट जादों बेफोरबो मोनफा मोनफा ओ एक्टिंनि थ्रुयै बा सावथुननि थ्रुयै ओ जोङो नुनो मोनो अबेबा रायजोनि ओ मा होनो अबेबा रायजोनि कालसारा माबादि बा बिसोरनि गाननाय जोमनाया माबादि जों सावथुन सावथुननि गेजेरजोंबो जों बेफोरबायदि ओ बिसिनि माबाफोरखौ मोनथिनो हायो बिसिनि कालसार बिसिनि गाननाय बिसिनि जोमनाय बिसिनि राव फेसन जों मो मोनफ्राबो माबाखौ ओ बेलेग बेलेग जायगानिब्लाबो जोंङो हमदांनो हायो सावथुनाव नुनायजों आरो सावथुनजों लोगोसे जो जों गोबां सोलोंनो हायो नलेज मोनो आरो जोंनि फरायनायजों लोगोसे गोबां खामानि फ्राव माने गुबुनखौ नुनानै जों सोलोंनो हानाय सावथुन मुलुगाव देखायनायखौ जों नुनो मोनो। नंङा होनबा?
औ जोंहा माने दा दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां बाहागो लानायखौ नुनो मोनसै आरोना सावथुनावहाय जोंहा।
आरो सर आरो सरखाराबो नै गोदान आ आथिखालाव लासै लासैनो सिनेमा हलफोर दिहुनबाय। जेराव ओ गाव गावनि माने सावथुनफोरखौ रिलिस खालामनो हायो मोनसे प्लेटफर्म नङाबा जोंङो माबा मोनसे खालामनायखौ ओ जोंनि सावथुनखौल' दिहुननानै जोंङो प्लेटफर्माव देखाय नो हायाब्ला बेबो मोनसे गिदिर जेंना जोंनि था खाय नंङा होनबा? नंखायनो आथिखालाव एसेब्लाबो डेभेलप जाबाय सर माबा मोनसे ओ बिदिनो प्टेफर्म बानायनानै होबाय।
औ औ।
बेबादि आरो।
जोबोद मोजां जाबाय आरो ना दायो नोंथां जोंनियाबो माने गुबुन हारिफोरजों सिनाय जा बाय आरो गोजौ थाखोसिम थांनो हाबाय माने जोंनि दानि बर'नि फिल्मफोरखौ माने प्लेटफर्मफोराव देखायनो हाबाय आरो ना ओ जेरै मुभि हल फ्रावहाय जोङो नायनो हाबाय देखायनो खौहाय आरो जोंहा माने ओ बिदिखौ नायनानै माने गोबां दानि बर'फोरनि बिमा बिफाफोराबो माने बेफोर बायदियाव बाहागो लानायखौ ओ लुगै आरो ना माने मोजां मोन सै आरो ओ जिहेतु जोंहा रांखावरिफोरबो मोननो हायो नालाय आरो जोङो ओ बयजोंबो सिनायजायो मोजां ओ भिडिअ' बानायनानै मोजां एक्टिं खामनानै देखायोब्ला जोंहा बयजोंबो मोजां मोनजायो सिनायजायो।
जों औ जोंनि आरो जोंनि मोनसे जाहैबाय जोंनि हारिमु आयदाया जौगाहैनाय जाहैयो सोरबाया सल' गामि सिंनि मानसिया सोरबाया सल' खननो रोङो सोरबाया मोसानो रोङो दा बेफोर गाव गाव गावनि मोनसे कवालि टि बा गाव गावनि गुनखौ जुदि गाव मोनदांनानै गुबुना ओ गु अबेबा मोनसे जे प्लेटफर्माव देखायनो हानाय जोंनि गेजेराव जाहैबाय आथिखालाव ओ इण्डियान आइडोल बा सुपार डानसार बिदिफ्राव जेरै प्रनिता मोन प्रनिता स्वरगयारि बिथाङाबो मोसानानै ओ इण्डियाननिनो मोनसे डान्स श'आव मोजां मुंदांखा जानो हादों नङा होनबा? आरो नै जोंनि गेजेराव मेथाइ खनगिरि मेथाइ रोजाबगिरि निकिथा बर'मोन आरो आरो दान्सारनि गेजेराव गुबुन दंबावो आप्रिसिं मा नाम मोनथाय थाय मुंखौ बारा मोनथिला जे गोबां जोंनि गेजेराव माने ओ सावथुन बेबा मोनसे सिनेमा बा माबा मोनसे फोरनि आयदायै हारिमुआवनो गोग्लैजोबो हिसाबै जों बुहुद माने गुबुनफोर बादि जोंबो एसे डेभेलप जाबाय आरो सिगांनिफ्राय औ सिनाय जाबाय औ
जोंङो बर'फोरनियावबो गोबां दंसै आरोना बेफोर बायदि दि माने सावथुन मुलुगनि गेजेरजोंहाय जोंहा मुंदांखा जाहैनाय जेरै जोङो बुंनो हायो ओ रिया ब्रह्ममोन बायदि आरो लिंसारमोन बायदि। बेफोर ओ बयजोंबो सिनायजाबाय आरो ना बिसोरो मानसिफ्रा माने जोबोद मोजां जाबाय आरो हारिमुफ्रा माने नेरसोनै थायो आरो ना। सावथुन ओ बानायनायनि गेज जेरावहाय जोंहा ओम ओ जोंनि गाननाय जोमनाय बेफोर रावफ्रा माने अराय थायो आरोना। आरो माने बेफोरणबायदि सावथुन मुलुगावहाय जोंहा थैखांनायनि उनावबो माने ओ रायखांजाबाय थायायो एबा सिनायजायो बयजोंबो औ माने ओ जोंनाबो माने बर'फोरा माने गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो जोबोद मोजाङै जौगाबोनायखौ नुनो मोन मोनदों आरो साावथन मुलुगावहाय। औ ओ बेनिफ्राय माने जोंहा साबजाथाव जोङो आरो मोन इयुनावबो जाबाय थागोनखौ जोङो मिथिनो मोनो आरोना
औ आरो जों पाब्लिफ्राबो बिसोरखौ इनकारेज होनांगोन आरो ब' जोंनि बर' सावथुनफोरखौ जोङो नायनांगोन ओ जों नायबासोना बिसोरबो माने इनकाम जागोन आरो इनकाम जाबासो बिसोरबो गोसो गुदुं जागोन नङा होनबा। औ नंगौ। जोंना टाइम औ जोंहा टाइमाबो जाबाय। दे।